हेलौ
औ।
खोनादोंना आगै?
औ खोनादों आब।
अ आगैया दा मा खालामदों?
दङ ओरैनो।
आगै अब्ला जों फिन गुबुन मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो हागोन ना आगै?
औ हागोन आब।
अब्ला जोङो जोंनि बइनि आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय मोनसे गोनांथार बाहागो जौनि बाहायनाय बेनि सोमोन्दै सावरायनोसै जोङो।
औ औ सराय सावरायजायो आब।
औ आगैया अब्ला नोंस बिसोरनि ओनसोलाव बे जौनि बाहायनायखौ माबायदियै संनाय जायो बा मा मा हाबा हुखायाव बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनानै होदो आगै
औ जों ओ जोंनि ओनसोलावहाय जौखौहाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो ओ माइरं ओमफ्राय साफा खालामना लाग्रोनानै
औ।
जेब्ला जों थौआवहाय दैखौ गुदुं खालामनानै लाग्रोयो
औ नंगौ।
बिनि उनावहाय दैया जेब्ला गोदौगोन अब्ला जोङो माइरंखौ होगोन
औ आगै।
माइरंआ माइरंखौ होनानै जोङो गोदौ होब्ला
अ
जोङो ओंखाम सङो ना? बिदिनो जेब्ला मोनगोन अब्ला जोङो थिखोनानै एमाव फोननानै जोङो बेखौ साननै बा हरसेनि थाखाय दोननाय जायो आरो
औ थारैनो आगै।
जेब्ला बे जोङो एमाव फोननानै दोनो बेखौ रेबो अब्ला जोङो बेखौ खौहाय ओ बालथिंबा दोआवहाय जोङो सोना दोननाय जायो जेब्ला बिदै ओंखारो जासिम
औ। औ आगै।
जो जौखौहाय गोबां रोखोमनि जोङो संनो हायो जेरै जोङो माइब्रा होनो
औ।
मायब्रानिखौ जायो फिसिनाय जायो आरो जोङो माथानिखौबो जोङो फिसिनानै दोननो हायो जेब्ला जोङो बैसागु फोरबोआवहाय बांसिन जौखौ बाहायनाय जायो आरो आबमोननि ओनसोलावहाय बेफोरो सोलियोना सोलिया?
आगै जोंनि ओनसोलावबो गोदो गोदाय आजै आजौनिफ्रायनो सोलि फा बायदियै दासिमबो गोबाङै नङाब्लाबो बा एफा एनै जेरै बर'फोरनि नखराव जेरै हाबा बा माखासे बिथिङाव जेरै फुजा फाथाल जायोब्ला बेफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावबो
औ आब।
औ आगैया एसे सिगाङाव फोरमायलांनाय बायदि जेरै जौखौ माथा बा माइब्रा बेफोरखौ संनो हायोना? थिग बेबायदिनो औ जोंनि ओनसोलाव बो माइ माइब्रानि जुमाय सङोब्ला जेरै माइब्राखौ माइब्रा माइरंखौ मोजाङै सुना लाखांनायनि उनाव ओंखामखौ संनाय बायदि थौआव संनानै लाग्रोयो दा लाखांनायनि उनाव जेब्ला एसे गुसु जायो बांद्रायबो गुसु नंद्राया एसे दुंब्रु ब्रु जायोब्ला जों बेयाव एमाव होननाय जायो आरो दा एमावखौ थामिनबा सिफ्र्रुनानै जोङो बेखौ लानानै प्लास्टिकआवहाय दोनो आरो दा माखासे माखासे सुबुं बुं जे
औ औ आब' सारि
जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो माथानि माइरंखौबो फिथा संनायजायोआरो। जेरै माब्लाबा समाव बाहायनाय जायो आरो खोनादों या